हेल'
औ हेल' नोंथां
अ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथांखौबो
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हाब्लानायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन
नोंथांनो नोंथांजों आं एसे बिफां लाइफांनि गोनांथिनि बागै सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना सम दङब्ला
औ नोंथां सावरायनो हागोन दायो आं ओरैनो दङ
अ अ होमबा आं एसे फोरमायलांनोसै औ ओ जों बयबो मिथिखायो जों बयबो मिथिखायो बिफां लाइफाङानो जोंनि थांनानै थानायनि राहा होननानै मानो होनना बुङोब्ला जोङो जे ज जोङो जेरै हां लायो जेनिफ्राय हां लायो बियो अक्सिजेन बुङो बेखौ जों बिफां लाइफांनिफ्रायसो मोनो आरो जों जेखौ हगारो कार्बन डाइ अक्साइड जों हां लानायजों गन्थ'निफ्राय जेखौ हगारो कार्बन डाइ अक्साइड बेखौ बिफाङा लायो आरोना ज जोंना आरो होननानै बुंनो हायोखि जों बिफांनो होयो आरो बिफाङा जोंनो होयो बिदि होननानै जों बुंनो हायो आरोना
आरो बाव आं बिफां लाइफाङा जोंखौ गोबां रोखोमै मदद खालामो जेरै बार जानाय आदार मुलि बेफोरनि मुलिफ्राथ' बांसिन जोंनाव बिफां लाइफांजोंनो बानायनाय गोदोनि समाव बिदिनो देहा फाहामसालि डक्टर बेफोर बेबायदि गैयामोन गोदोनि सम समाव दानि समावसो ओंखारबाय आरो बेरामफोर जायोब्ला गोदोनि समावहाय जोङो गोदोनि मानसिफोरा बिफां लाइफांनिफ्रायनो हाग्रा हुग्रानिफ्रायनो मुलिफोर बानायनानै बे बेमारफोरखौ फाहामनाय बेफोरखौ नुनो मोनदोंमोन गोदोनि समावबो माने बेफोरखौ मेरला नुनो मोनबाय आरो ना जोङो दा जोङो दानि जुगनिबाबो जोङो गोदोनि समनिखौ बिदिनो टिभिफ्राव नायबाबो लेखाफ्राव फरायबाबो बिदिनो बिफां लाइफांनिफ्राय बेमारफोर जायो माबाफोर माबा आथिं आखायफ्राव माबाफोर बुंनायब्ला जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायसो सिफ्लेनानै एबा देनानै माबा माबि बानायनानै बेफोरखौ जोंनि गारा एबा माबायाव होनानै लायो। अब्लासो फाह फाहामनाय जायो बिदि होननाय जायोमोन आरोना
उम उ
आरो दानि जुगावथ' जोंना आयुरवेदआ ओंखारबाय जे बेफोर गाैबो जोंना बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायजोबनाय मुलिया
उम।
आरो बिफां लाइफाङा जोंनो फिथाइ-सामथाइ जानो आदार मुलि बेफोरजों लोगोसे जों जे लेखा लिरनाय फरायनाय बेफोरबो जोंना बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननो थाङो। आरोबाव ओ गय बिगुर गय बिगुरनिफ्राय थोरसि लथा बानायनाय जेरै हाबा हुखाफोराव
उम।
ओंखाम ओंख्रि जानाय माबाफ्राव जोङो ओ गय बिगुरफोरजों गय बिगुरजों बानायनाय थोरसि लथाफोरखौबो होनाय नुसै आरोोना दानि जुगावहाय। गोदोनियावथ' गोदोनि माने एसे सिगाङाव माबासोमोन ओ मा होनो पेपारनि प्ला पेपारनि नङाबा बेलेग मानिसो होयोमोन। दानियाव बिदिखौ नुनो मोनला दानिया गय बिगुर खौबो होयो बेफोर मोजां आरो ना जेनेबा।
आरो होम
अ आरो माखासे मुलियारि बिफां जेरै जो जोंनि न'आवनो ओ दङ एबा न'आवनो गायना लायो जोङो बेफोर जाहैबाय थुलसि थुलसियाथ' ओ बिराद माबा होननानै मिथिनो मोनो मा होनो बेखौ जों फुजा फाव बाहायो मायो होननानै मिथिनो मोनो आरोना आरो दुगैनाय लोबनायफ्रावबो ओ द देहाफोरनि थाखाय जोंनि स्किननि थाखाय मोजां होननानै जों मोनथिनो मोनो। थिग बिदिनो निम फोराबो निमफ्राबो निमफोरखौ जायोब्ला जोंना उदैफ्रा मोजां जायो। ओ स्किन फ्रा मोजां जायो इदि होनो आरो ना आरो एल'बेरा एल'भेराया थ' जोंना जोंनि खानायफ्राव फुननानै लायोब्ला मोखांफ्राव फुननानै लायोबा मोजां खालामो खानायफोरखौबो मोजां सिलकि सिलखि खालामो बिदि होनो आरोना। आरो सुमफ्राम बिलाइखौ सुमफ्राम बिलाइ सुमफ्राम फिथाइयाथ' बयनाव थाजोबखायो सुमफ्राम बिफाङा बिनि सुमफ्राम सुमफ्रामनि बिलाइखौ जायोब्ला उदै सानायफ्रा खमायो एबा सागायो बिदि होनो आरोना।
उम।
आरो आथिं बुंनायफ्राव गेन्दा फुलफोरखौ आथिं आखाइ बुंनायफ्राव एबा मो मोदोम बुंनायफ्राव फाव गेन्दा फुलनि बि माबाखौ बिलाइखौ सिफ्लेनानै एसे बे जेराव बौदों बाहाय होयोब्ला ओ थैया गगायो इदि होनो आरोना। थै गगानो थाखाय बे गेन्दा फुलनि बिलाइखौ सिफ्लेनानैसो होयो थैया गगायो बिदि होननाय जायो। आरोबाव खानसिं जिङा बिदिनो ओ जोग्लावरि ओमफ्राय मानिमुनि बेफोरथ' दुब्लियावनो मोननो थाङो ए फोरखौ जायोब्ला जोंना गगा मोननायफ्रा एबा गुजुनायफ्रा फुदुं बेफोरखौ फुदुंनानै लोङोब्ला मोजां जायो होननानै मायो आरोना। आरो जोंना सखा मुलि बेफोरबोथ' जोङो बेफोरजोंनो बानायनाय। जारि मुलिफोरखौ जों जेखौ बुङो जोंना बेफोरबो जोंना ओ मानि मुनि बिदिनो खांसिं जंगा बेफोरजोंनो ज' देनानै बानायनाय जायो बेफोर मोनसे माबा आरोना आरोबाव जोंना ओ दानियाव नुनो मोनोखि हादानफ्राव फैनानै औ मैदेरफोर फैनो हा-हादानफ्राव बिदिनो हाग्राफोरखौ सिफायनानै मैदेरफ्रा फैनानै बिदिनो ओ गामि गामिफ्राव न न' बां बुफायलांनाय आरोबाव ओ मानसिफोरखौ गाथार लानाय बिदिखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोङो बिसिनि थाग्रा हाग्राफोरखौ सि माबानानै होबाय दानस्रांना होबाय नालाय ओंखायनो बिसोर थानो जायगा गैयियाव बेहाय फैनांगौ जायो आरोना बेखायनो जों हाजा से बिसनि हाग्राफोरखौ दानफायनाङा आरो आरो हाजासे जोङो गायनांगौ फिफां लाइफांफोरखौ ओ आरो जोङो फाइभ जुनाव जोङो इनभाइरनमेन्ट दे फालिनाय जायो जेखौ जोङो बिफां गायनो थाखाय स्पेसियेलि बिफां गायनो थाखाय माबायो आरोना जों बिदिनो खालि बयबो बिफां गायो स्कुल कलेज जेरावबो जों बिफां गायो जों बयबो माबानो मा होनो बेखौ बिफां नि माबा गोनांथिखौ जोंनिहाय मायो आरोना।
सांग्रांथि लाबोनाय आरो उम।
आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सा नबावदोंबा बुंनो हागोन आंनि सिगाङाव।
औ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय ओ बिफां लाइफांनि गोनां थिनि बागै मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय ओ आङो दायो नोंथांजों ओ बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव माखासे जोंनि समाजाव सोमजिनाय जेंनानि बागैसो सावरायनो सानबाय। ओ सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
औ बिफां लाइफांखौथ' जों बयबो मिथिखायो बि फां लाइफाङा जोंनि सोरगिदिं दङ। ओमफ्राय बेखौ जोङो मिथिंगायावनो मोननो हायो बियो मिथिंगायारि रज जयो आरो लोगोसे बेखौ ओ जों सुबुं माहारियाबो जोङो गायनो हायो आरोना जेसेबां हायो एसेबां जोङो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ नाथायहाय मा होनो आथिखालाव माने गायनायनि सोलाय बेखौ जोंना दानस्रांनायासो बांसिन जालांनो हमबाय आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला ओ आथिखालाव माने सुबुं अनजिमाया जोबोद जोंना गोख्रैयै बांबोगासिनो आरोना ओमफ्राय जायनि जाहोनाव सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जोंनो थाग्रा खुलिनांगौ जानानै फैबाय दा थाग्रा खुलिनांगौ जायोबाथ' जोंहा न' बायदिसिना बानायनांगौ जायो दा बे न' बायदिसि ना बानायनांगौनि थाखायनो सुबुंफोरा गोबां हाग्रा ओनसोलफोरखौबो जेरैहाय मा होनो जिब जुनारनि अरनबारि हाजो ओनसोलफोरावबो जोंना सुबुंफ्रा थाहैनो लायो आरोना। दा जायनि जाहोनाव माने दानस्रांनाय जाबाय आरो सुबुंनि थाग्रा खुलि बानायनो थाखाय। ओमफ्राय बेबायदि दानस्रांनायावहाय माने बे हाग्रायाव थानाय जिब जुनार माखासेहा माने जोबोर प्रब्लेम जायो आरोना। जोंना हाग्रायाव थानाय जिब जुनार जेरै मा होनो माखासेयाथ' गोमालांनो हमबाय आरोना बेबायदि दानस्रांनायनि जाहोनाव जायफोरखौहाय जोङो मोननो थांला दायो खायफा खायफा जिब जुनारखौ ओमफ्रायो जोंहा मा होनो बेबायदि थाग्रा खुलिखौ जोङो दानस्रांनायनि जाहोनाव जिब जुनारा जोंखौहाय माने दिस्टार्ब खालामफैयो आरोना मालाबा समावहाय बिसोरो हायेन थिं खारबोनानै सुबुंफोरनि ओ जिउ खांनायाव बा सुबुंफोरनि आबाद मावनायफोरखौ नस्थ' खालामफैयो जेरैहाय ओ मैदेरफोर ना मैदेरफोराबो माने आबाद माइ आबादफोर बायदिसिना आबादफोरखौ आरो दैेय बिसोरो माने जाफैयो बिसोरो जाफैयो ओमफ्रायो सुबुंफोरनि थाग्रा फुलिखौबो बिसोरो गाफायनानैबो गालाङो ओमफ्रायो आरोबाव सुबुंफोरनि जिउखौबो खहा खालामलाङो। आरो ना सुबुंफोरा मालाबा समाव मैदेरजों मोगा मोगि जानांगौ जायो गाथार जानांगौ जायो आरो। दा बे गासैबो जेंनायानो जाहैबाय जोंनिनो मावनानै लानाय आरो ना। सुबुंङानो बेखौ बिसिनि जेंनाखौ सोमजिहोबाय माने जेंना लाबोबाय ोना सुबा गावनो गाव सुथुर जादों आरो बिस बिसोरनि जिब जुनारनि मानो होनोब्ला जों बिसिनि थाग्रा फुलिखौ फोजोबस्रांनाय जाहैबाय बेबो आरोना जोंना मेन जेंनाफोरा दायो सोमजिबाय थायो। जों खोनानो मोनो आरोना बोसोरफ्रोमबो मैदेर मैदेरजों गाथारजानाय। खोनानो मोनो आङो। ओमफ्राय आरोबाव दङ जाहैबाय बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव जोंहा? जोबोरैयनो मा होनो? खम जानायनि थाखाय बार मन्दलनि दुंखयाबो जोंना गोबांथार बारायलांनो हमबाय आरो ना आथिखालाव जोबोद गरम जासिगोन ै गायनाया खम नालाय ओमफ्राय बारनि गेब्रेंनाय जायो। दा बिफां लाइफाङासो माने गुबुंलइफोरखौहाय जोंना होबथानानै लाखिनो हायो। ओमफ्राय दा बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाहोनाव जोंना? बारनि गेब्रेंनायाबो बांसिन जालांनो हमबाय। ओमफ्राय जायनि थाखाय जोंहा मा हां लानायावहाय माने गोबां जेंना सोमजियो आरोना। खायफा खायफा ग जि बेबायदि बारखौहाय हां लानानै खायफाना माने बेमार जायो आरोना? देहायावहायो ओमफ्राय आरोबाव मा होनो? बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनो जानाय खायद' जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौबो जोंनो गोबां नांगौ जानायालाय जोंहा गोबांथार दारिमिन बायदिसिनाबो फसंनाय जादों आरोना। बे दारिमिन बायदिसिना फसंनायखौबो जोंहा बेबायदिनो बबेखौबा हाग्रा ओनसोलखौ सिमफायनानै बानायदों बा बिदिनो आरोना। गुवार लांदां हाग्राबारि ओनसोलखौ दानफायनायनि जाहोनावबो जोंहा आरोबाव बेयाव दारिमिन गायनायनि जाहोनाव बे दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय खुन्दैफोर बेफोरो मा जायो। बारजोंहाय गोरोबफानानै बार मन्दलखौ गेबें होयो आर ना। गेब्रें होयो बेफोरो ओमफ्राय सुबुंनि जिउआव माने खहा लाबोयो आरो बेफोरबो बे गेब्रेंनायफोराबो। आरो लोगोसे बे दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय मैला बायदिसिनाफोरखौहायो दैयावबो माने फोजावहरनाय जायो आरो ना। दैमाफोराव जायनि थाखाय दैयावबो गेबेंनाय जायो आरो ओमफ्राय दैनि नाफोरा जायनि थाखाय माने मा जासिगोन बिसोरो? थैयो आरो माखासे दैनि नाफोराबो बे मा होनो दैयाव माखासे बिसोरो बिजानुफोरखौ हगारहरनायनि जाहोनाव नानि जा माने नाया बेफोरखौ सहायनो हायियाव नाया थैलाङो आर ना। बिदिनो नानि संखिया खमायलांनो हमो। ओमफ्राय आरोबाव जाहैबाय जोंहा सुबुं अनजिमा बांलांनायखाय जोंना गोबां गारि मथर सालायनायाबो बांद्राय जाबाय आरोना जोंहा आथिखालाव नुनो मोनो मोनसे न'खरावनो गंसेल' नङा आरोना जोंहा स्कुटिनिफ्राय लानानै बाइकनिफ्राय लानानै गारियाबो गंनै गंथाम गाहाम थायो आर ना मोनसे न'खराव दा बेफोरबायदि गारि बांद्राय जानायनि जाहोनावबो जोंना गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोर बेफोरनिफ्रायबो जोबोर जोंहा गेब्लेेंनाय जायो आरोना बाराव आरोबाव माने बेफोरो बारावहाय कार्बन डाइ अक्साइद गेस हगारो आरोना बेफोरनि उखुन्दैफोरा बे जाय गेस माने जोंहा बिदुंखौ ओ मा होनो सोबनानै लानो हायो आरो साननि बिदुंफोरखौहायो ओमफफ्राय बेफोरो दुंथाइखौ बोनानै लानानै जोंनि बार मन्दलखौ गुदुं खालामो आरोना
जाय गुदुं बारहावाखौ जोङो सहायनो हाया आरो आथिखालावहाय दा बेफोरनो मेन ओ जाहोना आरो ना गुदि जाहोना जाहैबाय बारमण्डल ओ मा होनो बारमण्डलखौ